हेल' नोंथां औ नोंथां मोना बिलिनि नोंथाङा खोनादोंना
नोंथाङा खोनादों ना
हेल' नोंथा
हेल'
हेल' नोंथां खोनादों ना
औ औ नोंथां खोनादों
अ नोंथां मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नों ोंखांनिसिम जासे हग्रोनो थाबाय
नोंथाङा खोनाबायना
औ औ नोंथां खोनादों
अ
औ
अ मोनाबिलि होननायखौ नोंथानिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथां
नोंथांजों आङो ओरैनो
औ
संनायनि बागै जेनेबा अनला खारैखौ माबायदि सङो बेखौ आङो एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां सावरायनो हागोन बिदिब्ला नोंथाङा ओ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' अनला ओं ओंख्रि बेखौ माबायदियै सङो एसे नोंथाङानो फोरमायना होनायसाय नोंथां
औ बिदिब्ला ओ अनला ओंख्रिखौथ' जोङो बर' हारिफ्रा मिथिखागौ माबायदि सङो नोंनि संनाय आंनि संनाय सेम एखे नङा होमब्ला
औ औ नोंथां थेव औ
थ' अब्लाबो आंनिफ्राय जागायग्रोनोसै
औ नो औ नोंथां
ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ ओ सुनानै एसे दोनग्रोयो एसे गोबावनि उनावसो जों देनाय जायो दैया रानोबोला मोजांङै बेखौ जोंङो दिंखि याव देयो ओ दानि जुगावथ' मिथिखागौ नोंथाङा मेचिन ओंखारबाय मेचिनावबो देजायो
औ
औ ओमफ्राय गोदो गोदायथ' जोंहा बेफोर गैयामोन नालाय दिंखियावनो देयोमोन ओमफ्राय बेखौ देना लाख खांनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो दै सारायावहाय दैखौ फुदुंबाय थागोन
औ औ नोंथां
अ बेयाव गोदौनाय गोदौनाय समाव जोङो आखाइयाव एसे अन गुन्दैखौ लायै लायै माने सारनाय बायदि एसे फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो
औ औ नोंथां
खनसेनो होयोबोब्ला बे माने गथ खायो
औ।
औ बेनि उनावहाय बेखौ जेब्ला गोदौवो बेखौ एसे एसे फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो बेखौ औवा मेवाय औवानिफ्राय जि गोरलै ओंखारो औवा औवा गाजा होननानै बुङो बेखौ
औ औ नोंथां।
औ बेजोंबो सङो आरो इदिनो बेदर ओ दाउ बेदर बेजोंबो संनाय जायो
औ औ नोंथां।
औ जेब्ला बे गोदौवो अब्ला बेखौ सारखांनायनि उनाव होख खांनायनि उनाव अन गुन्दैखौ गोदौखांनायनि उनावहाय नोंहा मा मा दंबावो आरो देनाय सामब्राम गुफुर होयोब्ला ओ बै मोदोमनाया एसे मोजां जायो आरोना लोगो
औ औ नोंथां।
औ ओमफ्राय आरो ओ जेब्ला जोङो बेदर होगोन अब्ला बेदरा जेब ओ बे अनलाया जेब्ला गोदौवो बेनि उनावहाय जों बेदरखौ एसे गारनानै होनाय जायो अनलायाव औ बिनि उनावहाय जे मोजां गोदौ होनानै बेखौ बोखांना दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननिथिं बोरैहाय माबायदि बेखौ बानायो नोंथाङा एसे फोरमाननो हागोन ना?
औ औ नोंथांमोन ओ बर'फोर ओ अनला ओं गुबैयैथ' जों अनला ओंख्रिखौनो मोनथियो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ औ नोंथां बे अनला ओंख्रिखौ जों ओ हाथा खुरनायावबो संनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ।
औ जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे अनला ओंख्रिखौ हाथा खुरनायाव गोनांथार। औ बेफोरबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ सङो बुङोब्ला जोंथ' ओ गासिबो मोनथिखायो थेवबो ओ गावबा-गाव न'खराव आला आलादा-आलदा संनाय जायो नोंथां बेनि बेनि आं जोंनि न'खराव अनला ओंख्रि बिदि सङो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनसै नोंथां। ओ‌ गिबियावनो जों माइरंखौ जि नैजि मिनिटसो सोमनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां। ओ सोमखां जेब्लानोखि बियो माइ रंआ एसे गुरै जायो अब्लानिया बेखौ ओ दैनिफ्राय बोखांनानै
औ नोंथां नंगौ।
नाथाय आथिखालावथ' जों बेफोरबायदिनो गोदान ओ दिंखिफोराव उवालफोराव मोनला ओ ग्रेडार मेसिन ओंखारबाय नालाय बेवहायसो देनाय नुनो मोनसै नोंथां। औ औ बेफोरबायदिनो ओ जों सारायाव गावबा-गाव नांगौ जखानि दैखौ होनानै लाग्रोनाय जायो।
औ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां बेनि उनाव जेब्लानोखि दैया गोदौवो अब्ला बेखौ जों जा अन गुन्दैखौ देनानै लानाय जादोंमोन बेखौ ओ लासै लासैनो एसे एसेयैनो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो मानो होनोब्ला जों बेखौ बुजायै हरसननो हाया बियो लाथा खा ला- थाखायोना बिनि थाखाय जों बेखौ औ दैया दैया गोदौबासो बेखौ जोङो ओ फ्रि-फ्रि सारनानै होनाय जायो। जायो बेफोरबायदिनो जों अनला ओंख्रिजों दाउ बेदर फोरखौ बोथ' जानाय जायो बेखौ जों दाउ बेदरजों सङोब्ला ओ ओ बेदरखौ जोङो बेनि आगोलावनो एवफ्रामना लाग्रोनानै बेखौ अन गुन्दै जेब्लानखि अन गुन्दैखौ सारना होखांना जेब्लानखि बियो गोदौवो अब्ला जों दाउ बेदरखौबो होनाय जायो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो औ बानलु, सामब्राम जाय गावबा-गाव जेखौ जायो नांगौ बेखौ जोङो देनानै होनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ
औ बेफोरबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर' बर'फोरनि ओ दोरोङारि अनला ओंख्रिखौ बेफोरबायदिनो संनाय जायो। लोगोसेनो जों अनला ओंख्रि संनायाव ओ खारदै खारैनिबो गोनांथि जायो नोंथां
औ नो
मोनथिग औ बे खारैखौथ' औ बे खारैखौथ' जों मानिफ्राय मोनो बेखौ नोंथाङाथ' मिथिगौ नोंथां
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ बेखौथ' थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जा
औ-औ नोंथां बेखौ जों थालिर बिफांनिफ्राय ओ थालिर बिफांखौ दानफायनानै ओ बेखौ जिरनानै लानाय जायो नोंथां।
फस्लाखौ थालिरनि बिगुरखौ औ
इरनि बिगुर औ-औ-औ बेजों लोगोसे जों थालिरनि बा जे मादा हा सिङाव थानाय औ बेखौबो जोंनि एरख'नानै जिरनाय जायो नोंथां बेवहाय ओ बे थालिर मादानि ओ खारै बुङोब्ला जों बेखौ गोबाबसिन जायो होननानै मोनथिनो मोनो नोंथां।
औ नोंथाङा मिथिगौ
औ-औ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो ओ बेखौ जोङो सानदुाव फोराननानै लानाय जायो। बेखौ जिरना लानानै सानदुंङाव फोराननानै लानाय जायो बेनि उनाव जेब्लानाखि बियो रानो अब्लानिया बे खौ जोङो दाबसे जायगायाव औ-औ नोंथां मा खालामनानै अराव सावनाय जायो बेनिफ्राय जों जेब्लानाखि बियो सावनानै हांगार जायो अब्लानिया बे खौ जोङो सालिनानै लानाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
बेफोरबायदिनो सालिना लानानै बेखौ जोङो ओ दैयाव स सरो बेनिफ्रायनो जों खारै महरै बेखौ दिहुननाय जायो नोंथां।
दिहुननाय जायो औ नोंथां नंगौ-नंगौ।
औ-औ नोंथां। आरो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' अनला ओंख्रिल' नङा बेफोरबायदिनो नारजि ओंख्रिबो थायो बेफोरबायदिनो सबाय फोरबो थायो बेफोरबायदिनो सबायजों साम' सबाइजों ओ
औ नोंथां।
बेदर बेफोरबायदि जानाय जायो नोंथां ओ बि दिब्ला नोंथाङा नार्जिजों-नार्जिजों अमा बेदरखौ माबायदियै सङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां।
औ-औ। गौ नोंथां ओ गिबियावनोथ' जों नार्जि बुङोब्ला बेखौ जोङो फाथो बिलायनि फ्रायनो नारजिखौ बानायनाय जायो नङा होमब्ला।
नोंथां औ ओ गिबियावनो गिबियावनो जोङो फाथो बिलाइखौ फोरानना लानाय जायो बोस्रोदनानै। ओमफ्राय बिखौ फोराननायनि उनाव जेब्ला बियो बिलाया गोसोम महर लायो रानलाङो। अब्ला जोङो बेखौ ओ नारजि महराव मोननाय जायो आरो ओ बेखौ जोङो न खरावनो बानायो फाथोखौ न'खरावनो बेखौ फोयो बेनि उनाव न'आवनो लाबोयो आरो फानोबो। आरो बेखौ दोननानै बोसोर बोसोर जाजायो नोंथां नारजिखौ।
औ औ नोंथां।
नानै
औ।
आरो बेयो गि ओ नारजि जेब्ला जाबाय बिलाइआ जेब्ला रानबाय बेनि उनाव जेब्ला न'आव जानोसै बेखौ जेसेबां नांगौ गावनि जखा लाबोनोसै। लाबोनानै बिखौ जोंनि न'खराव संनाय बायदिब्ला आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ दैयाव एसे सोमना दोनो दसे
औ।
जेब्ला बिलाया ओ एसे रबगोन नारजिया नारजि बिलाइ गोराना जेब्ला रबगोन अब्ला बिनि देन्था एसे एसे गुसु सुं थायोना बेखौ बासिनाय जायो गारनाय जायो। बेखौ गोरानावबो बासि जाखायो खायफाया बेखौ खौ गोरानावनो सिफ्लेनानै एसे गुन्दै खामो सान्दुंआव एसे फोरानज्रोदनानै ओमफ्राय आरो जोंनि न'आव आरो बिदि दैयाव फिसिनानै थाराखौ गारनाय जायो देथाखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेखौ साराय गुदुङाव होनाय जायो
औ
बोखांनानै साराय गुदुव होबाय बेनि उनाव खारै संख्रै बिदि होनाय जायो
औ नोंथां
बिनि उनावहाय बेखौ एवबाय थानांगौ दै होआलासिनो अर एसे खम होनानै नोंथां खोनादों ना?
औ औ नोंथां खोनादों
औ बेनि उनाव बेखौ एवबाय थानानै जेब्ला नारजिया गोसोम आरो बियो गेब्लेयो गोसोम जालाङो आरो गेब्लेयो मोजाङै। औ बे समावहाय दैखौ होनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
नांगौ बदि गावनि जखान
औ नांगौ जखानि औ‌
औ नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ गोदौ होनायाव सम लायो नालाय बे समावनो जों जुदि बेदर होफायोब्ला बेखौ बेदरखौ एसे मोजाङै एवफ्राना लाग्रोनांगोन बेखौ जायो होनोब्ला अमाजों बांसिन जानाय जायो नङा होनब्ला?
औ नोंथां औ औ नोंथां।
अमाखौ मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जेब्ला नारजिया गेब्लेयो बेखौ सागं साननाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां।